हेल'
औ खोनादों
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादोंना मोजाङैनो अब्ला दायो नोंथाङा फ्रियैनो दङ नङा होमबा नोंथाङा दायो फ्रिनाय दङ नङा होमबा अब्ला नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथांनो जि फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ दे नोंथां
अब्ला जों दिनैनि जि आयदा बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय जागायनायसै नङ होनब नोंथां
दे नोंथां नोंथाङानो जाबाय दे
औ। अब्ला दिनैनि ओ आयदायानो जाहैबाय जों बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन।
औ नोंथां औ।
औ अ-अब्ला बिदिब्ला आं नोंथांनाव बेखौ मिथिनो लुबैदों ओ बे बेरायनाय नङा होमब्ला नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो आरो बैफोर जायगायाव थांनानै माबायदि ओ सोलों थाय लाबोनो हाखो बा बैयाव थांनानै नोंथाङा माबायदि मुलाम्फा जादों आरो नोंथाङा बेरायनायखौ ओ जोंनि जिउआव मानो थाखाय नांगौ बैफोराव थांनानै ओ नोंथाङा मा मा मलामफा जाबोखो आरो मा मा जायगाखौ नोंथाङा दिनैसिम नुबो बेयाव एसे फोरमायदो नोंथाङा।
दावबायनाय होनोबाथ' आङो ओरैनो बे उदालगुरिनि भैरबकुन्दआव थांबाय। बे उदालगुरिनि भैरबकुन्द'आव थांनानै आङो बेहाय हाजो हाला नुहैदों हाजो हालाजों लोगोसे बेहाय आङो दै बोहैनाय नुदों। बे दै बोहैनायाव मोनथाम लामा दै बोहैनाय ग्रोब मोनसेैनो ग्रो नानै बोहैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेनि दैया जोबोद गोजों बे भैरबखुन्द' जा जायगायाव मानसिफोरा लावखार ओंखाम जाहोयो आरो गुबुन
नांगौ थारैनो।
औ नोंथां आरो बे जायगायावहाय जोंनि आसाम सिमा अरुणाचल बरदारबो आरो बे अरुणाचलथिंबो आङो ए ससे थांदों। बे ससेथिंजायबो आङो हाजोखौनो नुहैदों। हाजोनि गेजेर-गेजेर दंफां-लाइफां नुदों थालिर दंफां नुदों। सिगुन दंफां नुदों आरो बेहाय दावसिन-दाउला बानाय नु दों आरो गाहायावहाय आङो थांनायाव सेसाबो सिन्थाय नुैहैबावदों नोंथां आ आरो बे-बे बेयावथ' दै दं नालाय भैरबखुन्दोआव दै जिङावसो मानसिफोरा ला-लावखार ओंखाम जाहैयो नालाय। बेवहाय बे दैयावबो आङो ना-नाफोरबो नुदों ना ना गिदिर-फिसा ना खान्दाफोर ना रौफोर आरो आवदनि फैनाय ना अन्थाइफोरबो नुदों।
नंगौ थारैनो।
आङो गुवाहाटियाव थांफेरबाय बे गुवाहाटिनि उजान बाजार होननाय बेयो बुलुंबुथुर जिङाव दङ बेहायबो आङो हाजो-हालाखौनो नुदों आरो बेहाय दै दङ। बे दैयाव बे दैयाव बे दैयावबो जाहाज। जाहाज खारनाय नुदों आङो ओरैनो बेलेग सागरफोरनि बायदिथ' नङा होमबाबो बो फिसा-फिला जाहाजफोर थानाय नुदों नावफोर नुदों। आरो बे दै गेजेरावहाय आङो मोनस से मन्दिरबो नुदों बे मन्दिरनि मुङानो जाहैबाय उमानन्द।
नोंगौ था
आरो बे उज जान बाजारावहाय गोबां गथ'फोरनि गेलेग्राफोर एक्सारसाइस खालामग्रा। फोर नुदों आरो खावांफोर दामग्राफोरबो नुदों दलफोर दामग्राफोरबो नुदों। आरो बेवहाय थांनानै आङो गोसो खौबो मोजां मोननायजों लोगोसे गुबुन जाथिफोरजोंबो लोगो जानाय एबा बा रायज्लायनो मोनदों आरो बिसिनि हारिमुखौबो एसे-एनै सोलोंनो मोनदों।
नोंगौ थारैनो।
ओम-ओमफ्राय आरो नोंथाङा मा मा जायगायाव थांखो नोंथाङा फंनैसो एसे दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायना होदो दे।
औ नंगौ ओ नोंथाङा जिखिनि गावनि ओ बेरायनाय नङा होमबा बे दावबायनाय बे दावबायनायनि सोमोन्दै जा एसे बेरायदों नङा होमबा बेखिनिखौ नोंथाङा फोरमायबाय
आरो दायो नोंथांङा जि आ आं बेरायनाय होननानै बुंङोब्लाथ' जोंनिनो नसुंसेनि आसामनिनो बा जोंनि आसाम हादोरसानिनो न'सुंसेयावनो जोंजों नांजाबनानै थानाय नंङा होमब्ला जायखौ ज जोंङो ओ बयबो मिथिगौ आरो नोंथांङाबो बा थांफेरबायबो जानो हागौ नंङा होमबा बे जोंनि हादोरानो जाहैबाय जोंहा भुटान नंङा होमब्ला
बे भुटानाव थांनानै ओ भुटानाव थांनानै खोब ओ जोंङो खायसे मिथियै बाथ्रा बा मिथियै जिखिनि ओ बिसोरनि जिखिनि हादोराव थांनाय लोगो लोगोनो जोंङो बिसोरनि जिखिनि नेमजों सोलिनाय नंङा होमब्ला? बैफोर नेमखान्थिफोरखौ जोंङो औ मानिनो गोनां जानानै फैयो आरो बै हा हादोराव थांङोब्ला जोंङो मिथियो जे बिथांमोना जि माबायदिहाय गावसोरनि जिखिनि हादोर बे हादोरखौ माबायदि माने ओ सिखोन साखोनै लाखियो। बेखौ जोंङो बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि हादोरनिफ्राय जोंङो मा सोलोंनानै लानो हायो
बेजों लोगोसेनो भुटानाव जोंहा ओ आथिखालावथ' गोबां ओ जोंहा मा बेयाव थांनानै नै गोबांङानो जोंहा बेरायहैयो आरो बेरायनायजों लोगोसे ओरैबायदि समायना जायखो माने हाजो हाला आरो बे भुटान जिखिनि हादोर बे हादोरावथ' जोंना ओरैनो हाजो हाला बिफां लाइफां बिफांजोंनो बुफुंखानाय आरो बिनि गेजेर गेजेरनो बिनि जिं जिं बा बिनि हाजोनि सा सानो जोंहा बिसोरो ओ न' लुनानै थायो। बेबायदियाव माने बिफां सिं सिं जोंङो बेरायनोबो जोबोद मोजां जायो जायो आरो बिथांमोननि जिखिनि बारहावा बिसोरनि हादोरनि बारहावा बे बारहावाया माने खोब मोजां होननानै बुंनांगोन मानोना जेराव बिसोरनि जिखिनि ओ मैला बा जिखिनि गाज्रि बेफोरबायदि बेसादखौ माने बिसोरो जानला मोनला जायगायाव गारनायखौ जोंङो नुनो मोनोा आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
अब्ला जोंङो बिसोरनिफ्राय माने जायखौ माने जोंङो ओ जों माने सोलोंनो गोनां होननानै आं बेखौ सानो मानोना जोंङो बेरायनायजों लोगोसे जों बेफोरबायाददि खौ बिसोरनिफ्राय जोंङो मोननो हायो आरो नोंथां। बे बैफोराव थांनानै जोंङो बिथांमोननि जिखिनि कालसार नंङा होमबा बिथांनि जिखिनि हारिमु आरो बिथांमोना माबायदि दिहाय गाननाय जोमनाय गानो नंङाहोब्ला माबायदिहाय जानाय आदारखौ बिसोरो जायो बांसिनानो थ' बिसोरो जोंना रुनायखौसो जायो नंङा होमब्ला बांद्राय बिसोरो एसेबां मानि थाव बेफोरबायदि मस्थ मस्लि होनानै जों जानायखौ नुनो मोना ओ बिथांमोननि जिखिनि जानाय आयदा ना बेखिनि आयदाया बिथांमोननिया ओ जाय माने रुनानै जायो बिथांमोनहा आरो बिथांमोननि जिखिनि बारहावा बारहावानिफ्राय बुंङोब्लाथ' बिथांमोना खोब मोजां जोंनि नैफोरबायदि ओ बां माने गाज्रि ओ बारहावाफोरा बिथांमोननियाव गैया बिथांमोननि जि हादोर बेयाव जों बेयाव थांनानै जों नि गोसोखौबो गोजोन्नाय मोनो आरो बेरायनानै होनोब्लाथ' जों ओरैबायदि मोनसे जिउआव बियो खोब माने इम्परटेन्ट नोङा होमब्ला खोब माने गोनांथि बेरायनायनि बेरायनायजों लोगोसे जोंङो माब माबेबा माब्लाबा समाव ओ जों सुबुंङा माबा मोनसे जुदि दुखु दाहा जायोब्लाबो जोंङो बेरायनानै गोसोखौ जोंङो मा ओ गोजोननाय लानो हायो जाय माने बेरायनायजों जोंङो गोबां बिसोरनि हादोरनि बायदिसिना बेसादफोरखौ नुनानै जोंङो सोमोनाङो आरो जों बैफोर सोमोनांनायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि ओ ओ जोंनि जिउनि देहानि साननाय हनाय गासिबो जोंना बै हादोरसिम माने बिसो नि हादोरावबो माने बोगथाबनानै थानाय बायदि खालामो आरो बिनि थाखाय जोङो गासैबो दुखु दाहा जारलाफोरखौ जोङो बेरायनायजों लोगोसे मा बावगारहोनो हायो बेनिखायनो आं सानो जे जोंनि जिउआव माने बेरायनाया खोब माने इमपरटेन्ट आरो बेरायनायजों लोगोसे जोङो ओरैबायदिबो सोलोंनानै लानो हायो जायफोराव नोङो थांफेराखै जायखौ नोङो नुफेरा जायखौ नोङो बेफोरबायदि खालामफेराखैमोन ना बेफोरबायदिखौबो जोङो बैयाव थांनानै बेखौ माने थिना मोननाय जायो आरो दा हमनानै ला मोनसे एगजामपोल जोङो ओ लाबोनो हायो जेरै बबेबा जायगायाव नोङो बेरायनो थांबाय बा नोङो बैयाव थांनानै ट्रेनखौनो नोङो गाखोफेराखैमोन बा ट्रेनखौनो सोरबाया टिकेटखौनो दानफेराखैमोन बैयाव थांनाय लोगो लोगो बेरायनाय लोगो लोगो नोङो ट्रेनाव बेसेबां बाजायाव खारो नोङा होमबा ट्रेन नि टिकेटखौ माबायदि दानो माबायदि दाबायाव जों गाखो नांगौ आरो बेयाव गाखोनानै बबेयाव ओंखार हैनांगौ बेफोर गासैखौबो जोङो‌ मा बेरायनायजों लोगोसे सोलोंनानै लानो हायो आरो अब्ला साननानै नायनो हायो जों नङा होमब्ला नोंथां जाय माने
बेरायनाय-बेरायनायजों लोगोसे जो गोबां गियानखौबो जोङो मोननो हायो आरो लोगोसेनो जों बेरायनायजों लोगोसे गावनि जिखिनि ओ जिउनि दुखु दाहा ना बेफोरखौबो ओ खारहोनो हायो आरो बेखिनिखौनो आरो बेराय आं बेरायनानै होननाय बुङोब्ला बे जि भुटान बेयाव बेरायखांबाय आरो नोंथाङा दहाय बुंदों नङा होमबा गुवाटि
औ
गुवाहाटियाथ' जोंनि मोनसे ओ आसामनिनो मोनसे गिदिर नोगोर नङा होम बा ओ जायाव माने गोबां आथिखालाव मुंदांखा - मुंदांखा ओ जायगाफोर दङ' जेरै जोङो बेयाव थांनाय लोगो लोगो जोङो जु नोङा होमबा ओ बटानिक जु जोङो जेरै सिरियाखाना नोङा होमबा बेफोरखौ जोङो थांनानै बैयावदि माबायदि बेहाय जोङो जुनारफोरखौ लाखिनाय जायो आरो माबायदिहाय बिसोरनो जाहोनाय जायो आरो माबायदि बिसोरखौ जोङो माने ओ साब सिखनाय लाखियो जों बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जायफोरखौ जोङो खाथियाव नुवाखै नोङा होमब्ला बै चिराखानायाव थांनाय लोगो लोगो जों मा बेसोरखौ जाय माने जुनारफोरखौ जों नुफेराखै बेखौ थांनानै जोङो खाथियावनो जों बेखौ नायनो हायो नोङा होमबा
औ
बेफोरबायदियाव जों माने ओ गोबां माने जोंनि जिखिनि ओ साननाय हनाय जों बेरायनाय ओ लोगोसे माने बिराद मोजां मोनो आरो जेरै जोङो खायसे जायगाफोर दं जेराव थांनानै जोङो ओ गोबा बां सुबुङानो मा खालामहैयो जोंनिया दुगैहैयो नोङा होमबा जेरै जो फुंसेयाव थानाय एबा जोंनि खाथियावनो थानाय जेरै जों मानास नोङा होमबास जेरै सकि दारागाव बेफोरनि मुंखौथ' नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ औ बेफोराव थांनानै माने गोबां सुबुङानो जोंनिया मा होनो ओ गावसोरनि जिखिनि ओ दुखु जानाय बा खायसेया गोसोआव बोरैबा मोननाय बेफोरखौ जोङो बेरायग्लांनायजों लोगोसे बावबेब बा एक्सप्लर खालामनानै जों माने गोबां गोजोननायखौ जों लानो हायो आरो बेनिखायनो आं सानो जे जिउआव माने जोंना जेब्लाबो माने बेरायनाय बा बहाबा एक्सप्लर खालामनाय ना बेफोर माने थानांगौ अब्लासो जोंनि जिउआव माने खायसे बायदिसिना साननायफ्राय बो जों मा खालामनो हायो बेखौ जानगार होनो हायो आरो नङा होमबा बेखिनियानोमोन जिखिनि बेरायनाय आरो बेरायनाय होनोब्लासो जोंहा गोबां दंबावो आरो जों बेरायनायजों लोगोसे गोबां मुलाम्फाबो जायो।
ओं बैफोराव थांनाय जोङो बे औ नंगौ नोंथां
समाबो जाबाय उनफोराव सम मोनबा सावरायनोसैदां नोंथां आरो आं माखासे जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय बेफोर बाथ्राखौ मि मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ थारैनो नोंगौ समफोराव आरोबाव नोंथांजों बेफोरबायदि रायज्लायनो खाबुखौ मोनबावगोन होननानै आंबो मिजिंथिबाय दा बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम बे समाव आङो साबायखरखौ बावहरबाय उन समावबो बेफोरबायदि जोङो साव फरायलायनाय जाहाथे खाबुखौ मोनो औ अब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ दे होमबा नोंथां